हेलौ नोंथाङा खोनादों ना हेलौ नोंथाङा खोनादोंना अ नोंथां बिथांमोननि ओनसोलाव ओनसोलनि न'खरफोरा मानि सायाव सोनारनानै बांसिनै जिउ खुङो
जोंनि ओनसोलफोरनि न' खरफोराथ' बांसिनै आबादनि सायावनो सोनारनानै जिउ खुङो होननानै बुंगोन ओ जोंनि जोंनि बर' सुबुंफोरा बांसिनानो आबाद मावनानैनो जिउ खुङो जिहेथु जोंनि बर' ओ न'खरफोराव सोलोंथाइया बांद्राय नङा खमानो बेनि थाखायनो बिसोर आबा नखरफोरखौ खुंनो गोनां जायो
नंगौ
आबाद मावनानै जाय बाबो गावबा गावनि न'खरखौ
नंगौ नोंथां
गावबा गावनि न' थाइफोरखौ फरायहोनायथिङाव दा बिसोरो आबाद मावनानैनो गासैखौबो सामायनो जायो ओनसोलफोराव बेफोरबायदिनो बांसिन सुबुंफोरानो दैजलां बोथोरावनो जा मेसें बोथोरावनो जा जायखि जाया बिसोरो आबादनो बांसिन मावनाय जायो
नंगौ नामा नोंथां
ना जोंनि आरो बेजों बर'फोरनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय होननानै बुङोब्ला जों जौ संनायखौबो होननांगोन
नंगौ नोंथां
से ओ न'खरफोरा जौ नैबो गावबा गावनि न'खराव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ सुफुंनानै लानो हायो।
नंगौ नोंथां
जौ संनायनो जौ संनानै खायसे खायसे खायसे बर' आइजोफोरा गावबा गावनि न'खर सालायनायाव एसे एसे हेफाजाब नुनो मोननाय आरो।
नंगौ नोंथां
दा जोंनि गामिफोराव जों गामिनि सुबुंफोरा दा बेफोरबायदि आबाद मावनायजों जा एबा आइजोफोरा जौ संनाय जा बांसिनानो बेफोरबायदियैनो गावबा गावनि न'खरखौ सामलायनायखौ नुनो मोनो। खायसे ओ गोबां खायसे खायसे न'खर सोरखारि खायसे खायसे खामायो। दा बेजोंबो खायसे खायसेनि खायसे खायसेनि न'खरफोरा ओ आथिखालाव जौगाबोदों न'खरफोरा मोजां जाबदों गाव गावनि गथ' फोराव होनो हादों। दा बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलफोराव जायफोरनि न'खरफोराव एबा गावबा गावनि समफोरखौ जौगाहोनाय बेफोराव माने आथिखालनि सुबुंफोरा गोदोनिफ्राय एसे सोलायबोनायखौ नुनो मोनदों आरो। दा जोंनि बर' बर'फोरनि समाज एबा न'खर होननानै बुङोब्ला गोदो जौ जुवाजोंनो गोफबनानै थानाय एबा लेखा फरा गैयै लेखा फरानि फारसे गोसो गैयै बेफोरबायदिखो जोङो नुनो मोनो नाथाय आथिखालाव जोंनि बर' न'खरफोराव बेफोरबायदि गैलाखौनो बुंजायो खायसे खायसे न'खरफोराव दङ थेवब्लाबो माने गोबां न'खरावनो बेफोरबायदि गोदोनि बायदि जौ जुवाजों गफबनाय बेफोरबायदि ओ हुदाफोरा गैला आरो
नंगौ नोंथां
बेनिखायनो ओ जोंनि बर' समाजाबो आथिखालाव मोजां नङा नङा मोजां जाबोदों दावगाबोदों। सोलोंथाइनि फारसेबो दावगाबोदों। सोलोंथाइ आवगानाय
नंगौ
दावगानाय लोगो सोलोंथाया दावगानाय लोगो लोगोनो जोंनि समाजफोराबो मोजां नङा मोजां जाबोदों।
नंगौ नोथां
खायसे खायसे खायसे गावनि थांखि बायदियै ओ खायसे खायसे गाव थांखि फारसेबो सहैनो हादों। दा जोंनि बर' समाजफोराव एबा जोंनि बर' न'खरफोराव बेफोरबायदिनो जिउ खुंगासिनो दङ आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनि न'खर बर'फोरनि न'खर सालायनायाव लोगोसे आयजोफोराबो समान समान बिबान लाफायो होननानै जोङो बुंनो हायो आरो।
नोंगौ नोंथां
जों जोंनि बर'फोरनि न'खर एबा समाज दानायाव ओ दा आइजोफोरा समानै बिबान लाफायो होननानै बुङोब्ला जोङो बुंनांगोन आइजोफोरा समानैनो जौ सेरनानैब्लाबो थाइसे थाइनै दिहुन नानैब्लाबो हेफाजाब होबायो। आरो बेजों लोगोसेनो सोरबा आइजोफोरा सि दानैब्लाबो सि दाना फान नानै दा बेफोरजोंबो गाव गावनि फिसायफोरजों न'खर दानाय हेफाजाब होफानो हायो आरो।
नोंगौ नोंथां
मा होनदों नोंथाङा? खोनादों ना नोंथाङा? खोनादोंना नोंथाङा?
अ बुंलाय?
खोनादोंना?
औ खोनादों। खोनादो।
उम। जोंनि गामि ओनसोलफोरावबो
थांमोननि ओनसोलाव अ।
अ जोंनि गामि ओनसोलफोरावबो ओ बेबादिनो ओ ओ ओ प्राय नखर खौनो आबादजों ओ जिउ खांनायखौ नुनो मोनो। आरो खायसे सुबुंफोरखौ ओ बेफार फालांगि खालामनानै ओ खायसे न'खरफोरखौ जिउ खांनायखौ नुनो मोनो। आरो खायसेया ओ साख ओ साख साख्रि मावनानै जिउ खांनाय ओ न'खर सालायनायखौ जों नुनो मोनो। आरो जोंनि गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा गासैबो बिदा फंबाय अनलायनानै बिब' बिनानाव अनलायनानै ज' ज' न'खर खुंलायनायखौ जोङो नुनो मोनो।
अ अ ओं।
थिग बेबायदिनो सोरबा ओ सोरबाफोर मायबाफोर ओ उसुबिदायाव गोग्लैबा सोरबा गंसे न न'खरा गंसे न'खराव हेफाजाब हैनायखौबो नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव।
औ बेफोरथ' जोंनि बर'फोरनि हुदाखा।
औ हुदा।
अ
हमनानै ला सोरहाबा माबा मोनसे ओ हमनानै ला ओ हाबा बेबायदि माबा मोनसे जायखिजाया मोनसे खामानि जाबाय बेयावबो जोङो जोंनि ओ गामि ओनसोलनि न'खरफोरखौ बै गंसे न'खरनिफ्राय बै गंसे न'खरसिम ज' ज' थांनानै हेफाजाब होलायनाय एबा हाबाफोरखौ सालायलांनाय बेफोरबायदि हुदाफोरखौबो जों नुनो मोनो। आरो ओ गोदो गोदायनिफ्राय आथिखालसिम ओ रुजुनानै नायोब्ला जोङो गंफ्रोम न'खरखौबो दानियाव ओ एसे एसे जौगानायखौ आथि ओ गोदोनिस्राय एसे सोलायनायखौ जों नुनो मोनो। मोजां लामायाव फैनायखौ नुनो मोनो।
अ औ।
खोनादों ना नोंथां हेल'?
अ।
अ अ।
खोनादोंं बुंलाय?
अ अ।
ओं
नोंथांमोननियावबो बेबाय बिदि ओ नखराव ओ बिदा फंबाय अनलायनाय थानायखौ नुनो मोनोना?
अ अ अ दे अ नख न खरनि बिदा फंबायजों बिदा फंबाय अनलायनाय जायखि जाया खैफोद आ फोदाव हेफाजाब होलायनाय बेथ' जोंनि बर'फोरनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोखानाय।
नोंगौ।
दा थिग बे अ जोंनि बर' न'खरफो रावथ' हाबा हुखायानो जोंना जायखिजाया फोर्बोआनो जा बे नखराव गासैबो हेफाजाब होज्लायखायोआनो।
नोंगौ
बेफोरबादि जा जा बेफोरबायदि हेफाजाब होज्लायनाय सोलिबोगासिनो दं आ
औ नंगौ नामा?
अ।
नोंथांमोननि ओनसोलाव गासैबो नखरावनो ओ माइ बाख्रिखौ नुनो मोनो ना?
अ अ अ माइ बाख्रिखौथ' ओ माइ बाख्रिया आथिखालाव गासैबो नखरावनो नुनो मोनला होननानै बुंब्ला गोरोन्थि जा नाय नङा। माने आ थिखालावथ' गासैबो नखरफोरानो आबाद नालाय। ओ बेनिखायनो माइ बाख्रिफोरखौहाय आथिखालाव गासैबो नखरावनो आरो। सोरनिबा सोरनिबा नखराव माइ आबाद ब्लाबो बिदिनो सरासनस्रा सोनानै दोननायखौ नुनो मोननाय जायो आरो खि।
नोंगौ नोंथां।
औ। दा बेफोरो गोनद्राया आथिखालसिम गोबां सोलायनाय फैबाय।
नोंगौ नोंथां।
औ। दिनैनि थाखाय जा होनबा नोंथां?
दे नोंथां।